हेलौ खनिखा औ ओ होमबा जों रायज्लायनोसै होमबा ने औ ओमफ्राय नों बा मिनिट आं बा मिनिट औ ओमफ्राय टपिकआ जोंनिया इस साम मैगंजों ओमफ्राय सबाय ओंख्रिजों सामजों सबाय ओंख्रि
ओम
औ
बरनि दोरोङारि ना ओं ओं दे जागाय
ऐ साम ओम सामजों सबाय ओंख्रि जोंनि बर बर दोरोङारि जोंनि ओंख्रि मानो होनबा नैबे सामखौ नैबे समाव दैलां ए बोथोराव गोबां जायगायावनो दुब्लि दुब्लि हमनानै मोनो साम'खौ। ओमफ्राय गोबां जायगायावबो साम' गुसुंखौ दानि नैबे समाव मोननो थांलि बेनिखायनो बबेबा बबेबा गामिनि बर' रायजो राजाफोरा साम‌ गोलावखौनो जोङो बर'यै साम' खिंख्रि होनना बुङो। दैमा दैसा याव मोनो बेखौ बेखौनो संनानै जायो। थब जोंनि गामियावबो बे साम'जों सबायजों नैबे समाव बांसिनखौ जानाय नुयो आरो। ओ नोंसिनियावथ' बे साम'खौ मोनो खोमा मोनो खोमा ना मोनो।
औ जोंनि गामि खाथिनिनो दैसायावहाय साम' गोलावखौ बांसिन मोननाय जायो बेनिफ्राय साम' खान्दाखौ दु ब्लियाव मोननाय जायो। थेवबो खम बिबांनि।
थ ए बे जाबाय जि आइ टेक मोनासै जोंनि बे साम'आ। माबाया ओइ माबाया औ। ओमफ्राय दायो बांसिनानो ब-बर' हारिनि बेखौ मेगंखौ नुनानै माने गुबुन ओ हारिफोराबो दानिया बांसिनानो जायो। ओ माने बर'फोरा दैमा दैसायाव हमना लांनानै दु-दुब्लिनिफ्राय हमना लांनानै ओ बजारफोराव फान-फाननो लाङो दा फाननो लांनायखौबो गुबुन जाथिफ्राबो ओ बायनानै दानि नैबे समाव जों जानायखौ नुयो आरो बिसोर माजों जायो बेखौ जों मिथिला खिन्थु जों बर'फोरा साम'जों सबायजों बांसिनखौनो जायो। दा ओ आजै आजौ समनि फ्रायनो नैबे साम जंनि सामजों ओ सबायजों ओंख्रिया सोलिबोगासिनो दं आरो दाबो ओ गोबां समाव जोंबो जाबाय थायो दा बे आरो। बे जोङो जोंनि नोगोरफोराव बजारफोराव गला सकफोराव साम'फोरखौ दानिया नैबे समाव साम' गुसुंफोरखौ दुब्लिनिफ्राय हमना लाबनानै फाननायखौ नुयो दा बियो साम'आ ओ किजि बेसां एक सि एक केजियाव खोब एक्ससो लागोन नामा बियो? एक्ससो लागोन नङा होमबा औ एक्ससो लायो। दा जोंनि गामि खाथिफोराव बे आदिबासिफोरा ज' ज'यै फैनानै साम' खिंख्रिखौ ओ जायखौ बुङो साम' खिंख्रि बेयो साम' गोलाव जायो बे दै-दैमायाव मोननायखो ओ बिसोरो आदिबासिफोरा गामियाव फैनानै ओ दानि गोबांसो गोदोआव माने बांसिन खननानै लांफायोमोन। दा बिसोर कम जाबाय दायो थेवब्लाबो बिसोरो दैमाफ्राव फैनानै जोंनि गामि दैमा दैमाफोराव फैनानै बिसोरो साम'खौ ओ लांफैयो आरो खनै खनै आरो बिसोरो ग बजारफोराव फानो बेखौनो ओ टाउन सोहोरनिफोरा बायनानै जायो। जों बरफ्राथ' जों बायनानै जाया।
औ।
गावनो गाव जों न'आवनो खननानै जायो दा गुबुन सोहोरनि नोगोर टंला टाउननिफोरा बायनानै बेखौ संनानै जायो आरो। नों
आंबो बुंनोसै सै जोंनि फारसे ओ जोंनिया गामि एरियाखाय बावहाय दैसाबो दङ' दुब्लिबो दङ' अब्ला दैसायावहाय साम' गोलावखौ बांसिन मोननाय जायो। साम' खान्दाखौ गोदोनि दिनावहाय मोननाय जायोमोन होननानै जों आइ आफामोननिफ्राय मिथियो नाथाय आथिखालावहाय बेखौहाय दुब्लियाव गरफा गरनै गाहाम बेफोर बायदिलसो नुनाय जायोसै आरो बियो जोबलांबाय बै सामखला दाउआ फैनानै जानायनि थाखायबो बियो जोबनानै थांबाय ओमफ्राय मानसिफोराबो बिब्दिनो दुब्लि बारियाव थांनानै मनाफा मनाफा खननानै लाबोयोमोन बेफोरबायदि जानायनि नि थाखायबो सामआ बियो साम खान्दाहाय जोबलांनो हमबाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा खौबो बुंनो हायो आथिखालावहाय गोदान मुगाजों गोरोबफानानै ट्रेक्टरजोंहाय हाल एवो जायनि थाखाय बेफोरो माखासे ना जिब जिबिफोराहाय
औ
थैलांनाय गोमालांनायखौ जोङो हमदांनो हा हायो आरो बेनि थाखाय खम नुनो मोनसै
औ औ नंगौ
जोंनि गामियावहाय सामखौहाय मोन द्रायै बेबायदि नङा आरो मानो होनबा गुबुन जायगा जेरै हाजोफोराव आरो बिब्दिनो गुबुन गुबुन गामिफोरावहाय सामखौहाय मोननो उम मोननाय जायो आरो आरो लोगोसे जोंनि गाम दुब्लि दरसे बारोब्लानो बोरसि दैमा होननायखौ मोनो बेवहायबो जोङो साम' गोलाव खौ मोननाय जायो बिनि साम'आ जोबोद मोजां मोदोम बरहा गिदिर गिदिर आरो बेखौ जोङो लाबोनानै नै जा जायो। बिनिफ्राय माब्लाबा एरख'नानै आलुजों आरो बो संनानै जानाय जायो। बेबायदि नेमखौहाय
औ।
एसे दङ।
औ औ जोबोद गोथाव जायो नङा होमबा?
जानाय जायो।
होम औ औ।
औ औ।
मोजाङै लानानै जायो बेवहाय मानजिनायाव बेखौबो होनानै सेबोब्ला थाबसिन जायो आरो बेनिफ्राय आरो बिजौ खिथु थिंजाय बिखौहाय दानस'नांगौ अब्ला सो सामखौ सोबोबाय
औ औ
गबोयो
औ औ औ नंगौ नंगौ बिराद जानो
गोथाव
औ गौ गोथाव बिराद जानो गोथाव औ जानो लुबैयो औ नंगौ नंगौ नं नंगौ औ दासान्दिथ ओइ दुब्लियाव ओइ जोंनि गामियावबो मोनो एसे ओइ साम गुसुंखौ किन्तु बै दाउफोरा जायै जायै एसे खमायलांजोब्बाय थेवबो गुसुं गोलाव दैम दैसायाव मोनै खौनो दाबो बेखौनो ओ दा जा बांसिनखौनो जानाय जायो बेबादि आरो जोबोद गोथ थाव ए सामजों जानायनि अनगाबो जोङो ओइ सबायजों जानायनि अनगाबो जोङो बेखौ नों दहाय बुंनाय बायदि एरखनानै बेखौ फ्रायबो जायो सामखौ गोबां ओ स्टाइलनि बानायनानै गोबां ओ बिबांनि जेनेबा जोङो फ्रायबो जायो गुबुन गुबुन सबायजों जायालासिनो गुबुनजोंबो जों जायो बिदि आरो बांसिनानो सबायजों सामजों बेखौ जानाय जायो बेबायदि एसे ओ मिलायनाय हाय औ बेबायदि आरो
सबाय होनोब्ला सबाय साम बेयो गोसोआव फैयोना जोंनि ब्रफोरनि
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ दायो इ सामखौ गोबां नैबे जोंनि बर' गामिफोराव आदिबासिफोरा लांनानै बाजारफोराव बांसिन फाननाय नुयो नोंसिनि थिं बेबायदि जानायखौ खौ आं जायगा जायगा नुदों दा जोंनि बर' गामि गामिनि दैसा गाव फैनानै साम गोलावखौ खननानै गासिबो बिसोरनि फेमिलियानो सानसे सानसे दैमा दैसा खननानै बिसोरो बजार गलाफ्राव फानो दा बेजोंनो बिसोरो संसार जागासिनो दङ थेवबो जोङो बर' फरा ओ बिसोरनि फाननाय खौ जायालासिनो जोङो गावनो ओ खननानै जोङो नखराव साम सबायाइजों सामजोंजों जायो आरो बेबायदि
औ बेयो जोंनि मोन से मोजां हुदा जों जायखौनोखि जोङो दुनसिम लांबाय थानो हागोन
औ औ नंगौ नंगौ थेवबो नैबे अखा बोथोराव
दाव गाबनाय
औ देलाय बुंलाय।
ओ लोगोसे जोंहा रोंगोनबो सामआ बबेयाव थायो बेखौ जोङो मिथिगोन खननो रोंग नांगोन मारै हमो बेखौहाय जों आइडिया मोनगोन आरो मानो होनोब्ला दानि जुगाव ना साम' उन्दै उन्दै गथफोरा बेनिखायनो बिमा बिफा बिबफोरजों थांनानै बिदि खनैयोबा जोंहा फोरनोबो जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो
औ नंगौ नंगौ औ आङो ओनि बे बोथोराव बांसिन अखा हानाय ओ सम नालाय ए बांसिन नख अखा हायोब्ला दैमा दैसाफोरा एसे बारिनानै सामफोराबो एसे बबेबा बबेबा जायगायाव बालाजों अन्थाइजों खोबनानै सामफोरा जायगा जायगा गोमायो आरो साम खिंखंख्रिया जायखौ जों दैसानि साम होनना बुंदों गोलाव गोलाव सामा औ ओ जोंनि गामिनि दैमा दैसाफोरा अखा हायोब्ला दैबाना जायो, अब्ला बे साम खिंख्रिया ओ मा होनना बुङो दैमा दैसाजों बुखारलांनानै जाय गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगासिम बुखारलांजायो। अब्ला बे बे समाव जोङो एसे उस सुबिदा जायो साम'खौ जोङो ननायागिरनानै जानो बेबायदि दायो दुब्लियाव ओ जों जेब्ला गोदो हालेहेवोब्ला साम' गुसुंखौ जोङो बांसिन खन्नानै जायोमोन अब्ला जोङो साम' गोलावखौ जायामोननो जेब्ला जोङो दै जि बोसोरनि सिगां हमोब्ला जि बोसोरनि सिगां जों हमोब्ला साम' गु-गुसुंखौनो जोङो बांसिन जायोमोन बिराद गोथावमोन आरो दा साम' गुसुं आरो साम' गोलावा एसे आलादा आलादा टेस्टआबो आलादा आलादा जों सबायजों साम'जों संनानै जायोब्ला बिनि टेस्टआ आलादा ओ साम ओ जों आलुजों फाय जों सङोब्ला बेनि टेस्ट आबो आलादा बेदि आरो
जासिगोन नामा अब्ला दिनैनि टपिकआ
औ औ बिदिनो जाथोथोंसै दे औ दे होमबालाय औ